औ नोंथां औ खोनाबायना नोंथां
अ खोनादों नोंथां अ खोनादों खोनादोंमोन
अ खोनादों नोंथां औ खोनादों औ खोनाबाय होमबा दायो नों थां नै जोंनि भारता खोनाबायना हेल'
औ खोनादो
हेल' औ खोनादों औ खोनाबाय दा हेल' खोनादों औ
औ
औ होमबा जों दायो ओ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय बा आरो दानि समाव मा रोखोमै बा मा आ दब जों ना हमोमोन मा मा मा मा रोखोमै ना हमोमोन जों बिनि सायाव सावरायसै ना नङा होमबा नोंथां? औ सावराय जागोन दे। औ नोंथाङा बिनिनो एसे फंनैसो फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
अ अ हा
अ अ हागोन नोंथां औ।
बिदिब्ला नोंथां जोङो जिहेथु नोंथाङा ओ ना हमनायनि बागै बुंदों अब्ला जों ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव ओ आइजोफोरा जेरैहाय जेखाय बायदिसिना खबाइ
औ औ औ।
दंग' दंला बायदिसिना दुब्लि आबाद फोथारफ्राव हालेवबा आरो बेनिफ्राय ना हमना लाबोथ' जो जिहेथु किसुवा ओ गुबुनफ्रा थ' जेखाय लाङालासिनो आखाइजोंबो हमो। बिदिनो गोबां आदब दोङो जेरै जोङो ना हमनो जेनेबा हौवासा मानसिफ्रा जेनेबा हौवाफोरा जेब्ला जोङो
औ‌ औ औ।
अब्ला जोङो जे उनाव लानानै थांगोन जे आरो जेजों बा-बालथिं
औ औ नंगौ औ। औ नंगौ हाखर फुख्रि बायदिसिनाफ्राव जोङो औ जे लानानै जेजों जों ना सारहोयो। औ नंगौ।
औ जेखौ किसुफोराथ' ओ न'खरावनो बानायनाय जायो। आरो जायफोरा न'खराव बानायनो रोङा बेफोरो हाथाय बा
हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबो औ आरो बिदिनो ना सार
सारथिंनानै जोङो गावनि नांगौ जामुंखौ लाबो आरो किसुआ बिदिनो गोबां बुथुमनानै
नै औ हाथाय बा औ बाजारफ्राव फानहैयो बेफोर नाखौ नोंथां औ नंगौ नंगौ नोंथां औ‌
औ बेनिफ्राय आरो हौवासाफ्रा जेनेबा हौवा माहारिफ्रा जेखौ बांसिन सारनायखौ नुयो हिनजावफोराबो सारो सारनायालाय। आरो लाङि लाङि ला
लाङि लांनानैथ' औ जों लाङियावबो ना साहैनो हायो औ औ ना सानो जेरैहाय
दुब्लि आबाद फोथारफोराव दै जानाय जमा जेनेबा दै बोहैनायाव मोजां जाया नाफोरा नांनो नागिरा। ओ जमा दै जाना थानाय बा दंग' बेफोरबायदि
औ बेफोरबायदियाव जोङो
नाखौ जेलाङिखौ साना दोनबाय साना दोननानै जोङो बा फुंफ्राव फुङाव सायोबा सानजौफु फ्राव नायजागोन। आरो हरफोराव सानानै जों फुङावबो नायहैनायखौ नुनो मोनो। आरो ना हमनाय आदबा गोबां गोबां बिदिनो दोङो। जेरैहाय जोङो खबाइ ख ओ खबाइ लानानै जोङो जेनेबा लानासो थांखागोनानोखा खबाइखौ बांसिन जोङो ना दोननायाव बाहायनायखौ नुनो मोन। मानो होनबा मोजां जायो नालाय। जेब्ला जों ना दोनगोन नायाथ' अब्ला जोङो दुब्लिफोरावबो जोङो दोनजायो। बायदिसिना बालथिं सालथिंफोरखो गोजावो। आरो दैया थानायाव गोजावो नालाय खबाइफोरखौ दोनजायो खबाइफ्रा दै हाबबाबो ओंखारफिनलाङो।
फिनलाङो औ औ।
आरो जोङो ओ सेन, खखा बायदिफोर
औ औ औ नंगौ नंगौ। फोराव औ जोङो सेन सानो गोनांबा जोङो औ नआव जेनेबा जिहेतु दै बोहै
अब्ला दै दै बोहैनायाव जों दै बोहैयाबाबो साजायो दै बोहैनायाव ख सेनखौ दोन बाय आरो सेनाथ' ना हाबनो हायो ना हाबनोबा
औ ओंखारफिननो हाया औ।
बेयाव जोङो ना सानाय आरो खबाइयाबो बिदिनो खबाइखौ खिन्थु दै बोहै
दै बोहैनाय जायगायाव साबासो मोजां जायो मानोबा दै बोहैनायावसो जायो खबाइखौ औ। खबाइ नङा नोंथां सरि सरि खखाखौ औ।
अ खखा सरि आं बुंफ्लांदो खबाइ होननानै नोंथां। औ बिदिनो आरो हिनजावफोराबोथ' नोंथांनि आं रावसो बुंफ्लांबाय।
जेखाइफोरजों गुरहैयो ना औ नंगौ नंगौ।
अ अब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा माबायदि बिदिनो नाफोर खौ हमनानै
हाफोरखौ हमनानै औ औ ज औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा जेखौ बुंदों बेनो नंगौ आंबो माने बेथ' जोंनि नोंथाङा जेरै बुंदों बेनो माने जों जोंनि गुबै ना हमनाय आदबफोर बा आइजें आइलाफोर नङा होनबा नोंथां औ गोदोनि सम समाव जों बांसिन बांसिन मानि दानि रोखोम दानि बायदि जेफोरथ' गैयामोन नालाय नोंथां माने बै समाव खखा होनो जायखौना बेनो जोंना गिबिमोन होननानै बुंजायो नोंथां खखा सानायानो औ बै समाव दानि बायदिथ' गोदान गोदान माने आदब बे बेफोरबायदि रोङामोन जोंनि बर' बा जोंनि आबै आबौमोना बिनिखायनो ख'खाजोंनो माने ना सानाय नाय दुब्लि बारिफ्राव बा बबेबा जाम्फै दंग'फोराव ना सानानै हमनायखौ जों नुदों खखा होननानै बुङोब्ला जों सिगांनो माने जों मा खखा बानायनो थाखाय जों औवानि गोनांथि नङा होमबा नोंथां औ औ औ औवाखौ बिदिनो सारि फुट पास फुट सय फुट माने जेसेबां गोलाव माने खखा बानायनो बिदि समान जों हास'नानै लाग्रोनांगोन बिनिफ्राय जों औवानि जों फारसे बाहागोखौ मा सिखाजों दानखावनानै फिसा फिसा दानना लानानै जों बेखौ माने गल हेबनांगोन आरोखि ओमफ्राय मोनसे साइड जायखौ जों खखानि खिथुब बा खिबु होननानै बुङो उनथिंजायो आरोखि बेखौहाय मा होनो जों बेखौ हेबालासिनो ओरैनो दोनगोन आरोखि नोंथां
औ
फ्राय जों बेखौ लांनानै बबेबा बोहैनाय एसे फिसा बोहैनाय जाम्फैफोरनि जों बेखौ साहोनानै ना हमनायखौ जों नुयो। बेनिफ्राय नोंथाङा बांबाय सेन औ सेनाबो जोंनि बर'नि मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो नं मोनसे ना हमबाय मोनसे आइजें नङा हबा नोंथां औ बेफोरजोंबो जों बानाय ना सायोमोन। जायखौ जों औवानि जेरै मा होनोव औवाखौ फिसा फिसा सैनानै नारेंखल बिगुरनि हासिब देन्थानि हासिब बादि फिसा फिसा सैनानै जों बेफोरखौ ओरै उदै बादि गिदिर गेन्द्रादा हेबनानै माने जों बेफोरखौनो माने ना हमग्रा आइजें बानायोमोन आरोखि नङा होमबा नोंथां औ बेनिफ्राय आरो औ बेनिफ्राय आरो दंबावो जोंहा जाहैबाय हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मोनसे आइजें जायखौ जोंनि हिनजाव माहारिफ्रा बांसिन बाहायो जायखौ जों जेखाइ होननानै बुङोब्ला नङा होमबा नोंथां औ बे जेखाय जों माने गोबां आरो माने आइजो माहारिफ्रा माने दैज्लांनि समाव समाव माने दै अबेबा दै देरबा बा दुब्लि बारियाव दै थानायावहाय माने हाग्रा जिं जिं आलि जिं जिं मा जाम्फै जिं जिं ना गुरनानै नोंथां आरो थांबाय बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो नोंथां ओ गोदोनि दिनाव मानि मा होनो ओ मा होनो जेब्ला मेसें बोथोर फैयो अब्ला हाखर हाला माने रानलांजोबो अब्ला बै आद्रा थानाय दै थाबावनायखौ माने ओ गोदोनि समाव बा दानि समावबो माने आलि थेनानै ओ जेखौ बिदिनो औ औ बिदिनो बाल थिं गामला बायदिसिना आगजु आग्ला आगजुफोर लानानै बेखौ सारनानै हमनाय नुनो मोनो आरो खायसे खायसे दानि दिनाव मानि बेफोरखौथ' खस्थ' मावनो बासै मानसिफ्रा बेखायनो मा खालामोमोन ओ मा होनो बेखौ मेसिन फोरजों सारनानै बैनि दैखौ फोराननानै नाफोरखौ हमोमोन आरोखि नोंथां आरो बिनिफ्राय औ गोदोनि दिनाव आरोखि खायसे खायसे माने दैमा दैसाफ्राव माने जेखाइ खब खबाय लाया लासेनो बा माबा मोनसे बेफोर बुस्थुफोर लायालासेनो मा होनो ओ दैयाव थब्लनानै आखाइजों गोग्रोमनानै ना हमनायखौबो जों नुदोंमोन नोंथां
ओम औ नंगौ
बेनिफ्राय आरो मोनसे आदब दंबावोमोन नोंथां जोंना माने जेरै खुसिया हमनायनि खुसिया हम हमनायनि बेलानि बेलायावथ' माने ना हमनाय आदबफ्रा गोबां रोखोम जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ औ औ औ जेब्ला मेसें बोथोराव मानैयो दैमा दैसानि दैफोरा बबेबा बबेबा जाम्फै दालां बा बबेबा बि बिलोनि सेर सेर जाम्फैफोर सेर सेर जों जायखौनो खुसिया सुलि नङा होनबा नोंथां बे खुसिया सुग्रा औ बेफोरजों जों हासि सिङाव मानि सुग्रोम सुग्रोम बबाव खुसिया दं बबाव खुसिया गैया बेखौ सुग्रोम सुग्रोम नागिरनानैसो जों खुसियाखौ सुग्रोमनानैसो जों नागिरयोमोन। जेब्ला खुसियाव नाङो अब्ला माने खुसिया नांबाय होननानै थाल' मोनखायो आरोखि नोंथां ओमफफ्राय जेब्ला खुसियाव नाङो अब्ला जों बे खौ आखाइफोरजों खन' हरनाय जायो बा सिखाफोरजों हाफोरखौ एल' हरनानै बा खदालफोरजों जावनानै जों माने बेफोरखौ माबानाय नागिरनाय जायोमोन आरोखि नोंथां बेबायदि रोखोमै खुसियाखौ हमो आरो खायसे खायसे मा ओ जावनानैबो खुसियाखौ हमोमोन नङा होमबा नोंथां औ खदालफोरजों जावनानै खुसियाखौ हमोमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथां आरो मोनसे आदब बुंबावगोन जोंहा जाहैबाय ना बाथा होननाय नोंथां। थांआ मोनथिगो ना मिथिया बेखौहाय ना बाथा होननायखौ औ।
औ आं मोनथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय।
ना बाथो होननानै होनना बुङोब्ला माने बेहाय माने बोरसिनि आरो मोनसे फेरासुट बा नोदुर दुरुं बा माबा मोनसे दुरुंनि गोनांथि जायो नोंथां औ जों बे बोरसिखौ मानिे बाहाय खानानै ओमफ्राय खाखांनायनि उनाव मोनसे बिदिनो ओ सेरना फाथ फाइ सेरना बेखौ जों गुसुं हासना लानानै बाहाय फाननानै दोननाय जायो आरो बेखौ बेखौहाय नोंथां फाननानै ओमफाय बे बोरसियाव जायखौ जों दुब्लि बारियाव मोनग्रा खानस्रौ होनो नङा होमा नोंथां औ बेफोरखौ बे बोरसियाव हायनाय जायो हायनानै बबेबा जाम्फ फौ बबेबा फुख्र सेरसे बा बबेबा बिलोनि एसे हाग्रा फिसा नाय नानै बिदिनो एसे हाग्रामानि नायनानै बेहाय जों सानानै हरसे दोननाय जायो आरोखि नोंथां औ जेब्ला औ जेब्ला बेखौ माने बै नाफ्रा नुगोन अब्ला बे खानस्रौखौ जानायनि नामावनो माने बोरसियाव नांथानानै थायो आरोखि ओमफ्राय जों अखानाय फुंआवहाय जों बे बाथाखौ जों बोखांना खांना लायनाय जायो बे बेबायदि रोखोमै ना हमनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथाङा नाथाय दानि समावनो बे आदबफ्रा माने जोबलां बाय आरोखि नोंथां बेबायदि बाथा होनाय आरो लोगोसे ना लुहैनाय बो दंबावोमोन जोंहा बायदि बायदि आरोखि नोंथां जोब्बाय नङाओम्बा
औ नोंथां अ समाबो जाबाय नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ औ ओ नोंथांजो रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ औ
दे
दे